हेल हेल नोंथां। हेलौ औ खोनादों ना? औ औ खोनादों। नोंथाङालाय?
ओ खोनादों मा खालामबाय दं नोंथाङा?
आङो नै ओरैनो बिफां सायायाव जिरायनानै दं नोंथां। नोंथाङालाय?
औ आंबो ओरैनो दं जिरायनानै। उम नोंथाङा कलखौ मानो हरनाय जादोंमोनथाय?
अ आं नोंथांजों एसे रंजालि बैसागुनि बागै सावरायनो होननानै हरनाय जादों नोंथां।
औ औ।
नोंथाङा रंजालि बैसागु एसे फोरमायना होनां।
औ औ ओ रंजालि औ हागोन हागोन। रंजालि बैसा बैसागु होनबाथाय ओ जोंनि बोसोर गोदान नङा होमबा? ओ जोङो माने बोसोर गोदानै फालिनाय जायो आरो रंजालि बैसाग सागु बेयाव जोङो रंज जा बांजा मोसानाय जायो। गिबियावनो ओ स बैसागु खालार बैसागुआव माने ओ गिबियावनो से खालार खालि बयबो माने आबौ आबै एबा जोंनि गेदेरफोरखौ जोङो सिबिनाय एबा खुलुमनाय जायो। ओ बेखालि माने बैसागोखौ बरायो आरो जेनेबा सेथि खालार खालि। ओ दाब दाब गामियाव एबा जायगायाव माने ज' ज'यै माने ओ इद ओ बिदिनो मिटिं एबा फांसनफोर बानायनाय जायो। औ। ओमफाय बे खालिनो जेनेबा जोंनि ओनसोलाव एबा जोंनि गामियाव ओ बा बाय बाहागिफोरा माने न'नि फुजा होनाय जायो आरो बांसिनानो न'नि फुजा होयो बे खालि बेखालि ओमफाय ओ जेनेबा ओ गोबां रोखोमनि जेनेबा एकस' एकथा मैगं गदि बिदि नागिरनानै बेखौ संनाय जायो जेनबा फुंखा फुंखा गोखाखौ नुना बिखौ ओ जानाय जायो बे खालि औ दिंखिया दि दिंखिया दिंखिया जानाय जायो ओ औ बिदि ओमफाय ओ जेनेबा जोंहा न'आव न'नि फुजा होयोना बेयाव माने ओ दावज्रोमबो जानाय जायो आरो बिदिनो औ ओमफाय अखानायै निफ्राय माने ओ बयबो माने गामिनि जेनेबा बोराय बै ओ आदा आब' बाजै गासै गासैबो माने ज' लोगो नांनानै माने मोसानो ओंखारनाय जायो आरो बयबो बोसोरनि माने खेबसे जानो बे मोसानायाव ओ खाम सिफुं जथा जाब स्रिं बे फोर आरिखौ मुवा बेसादफोरखौ लानानै ओ मो होनाय जायो गोसो गोरबोजों
औ
औ बिदिनो बैसागोआव माने ओ बयनाबो माने गोसोआनो दुंखायो आरो गोसो बोसोराव खेबसे मो थानाय नालाय औ बिदिनो मिथिंगायाबो माने जोंजों लोगोसे मोसाफायो आरो बैसागोआव। ओ बारदै सिख्ला फैयो होननानै जों माने ओ गोदोनिफ्रायनो मानिबोयो आरो जेनेबा ओ बारदै सिख्ला फैबा बारहुंखा गोसाब फैयो बिदि होनो। औ बिदिनो बै औ बैसागुआव बि फां लाइफां फोराबो जेनेबा ओ गोरलै बिलाइ खिलियो नोङा होमबा?
औ औ नंगौ नोंथां।
औ। ओ ओ सप्तासे बा सानब्रै सानबा बिदिनो बयनिबो न'ख खर न'खर गामि गामि थांनानै बयनियावबो मोसानाय जायो आरो मोस सानो थांबाथाय न'खर फोराव मोसानो थांबाथाय ओ जेनेबा गिरिया अननानै एबा जेनेबा गावसोरनि गोसोजों माने माइरं हरो एबा जा एसे हरनाय जायो जेनेबा ज'यै जेनेबा हायथो होनना नै गावसोरनि न'वाव मोसाहैनाय खाय बिदि हरनाय जायो आरो। आरो बि दिनो सप्तासे बा बिनि उनाव माने जोङो बैसागु जेनेबा ओ फांसन एबा बिदाय होनो होनाय जाफिनो आरो बेखौबो माने खुङो आरो जेनेबा बैसागु बिदाय होननानै खुंनाय जायो। बयबो बिदिनो लोगो नांनानै ओ बेयावबो मोसाफिननाय जायो बेनि उनाव जों बे जा मोसा माइरं एबा फैसा हरनाय बयबो अननानै हरनाय बेखौ मानसिफोरा जयैनो ओ खाना जायो आरो गामि नाङैनो एबा ओ जाय जाय मोसायो बिसोर जायो आरो नोंथांनिसिम सोंनो सानो नोंथिं नोंथांनिसिम नोंसोरनिथिं नोंसोरनि ओनसोलाव बोरै ओ फालियो बैसागु फैयाबा बोरै खुङो एसे खोन्थानो हागोन ना?
औ औ खिनथानो हागोन दे जोंनि ओनसोलावहाय बुंनो थाङोब्लाथ बिदिनो नोंथाङा जेरै खोन्थादों ओ बिदिनो रंजा बाजा जोंनिथिं गथ फोरनि फरा बा बुरैफोरनि थरा आरो सिख्ला सेंग्रा सिख्लानि थरा मोनथाम थरा जोंनि ओनसोलावहाय जायो बिसोरो ओ जोंनि से खालार खालि नोंथाङा जेरैबायदि गिदिर खौ मान होनाय उन्दै सनमान होनाय बेफोरबायदिखौ जोंनिथिंबो बेफोरबायदि से खालार खालि खुङो आरो खायसे बायदिया बै दिनखालि से खालार खालि न'नि खुरमा गुस्थि गासैबो ज जानानै ओ जयैनो मोनसे जामुंफोर जमा जायो आरो ओंखाम बिदि जालाय लायो जाखांनायनि उनावहाय जोंना से खालार खालि बिदि रंजानाय जाया एबा नै खालार बे दिन खालिनिफ्राय जोंहा न'खर न'खर बा गामि गामि ओम रंजानाय जायो बा मोसानाय जायो। आरो जोंना नैबे सब गला बाजारफोरावबो जोंनिया रंजानो थाङो आरो मो सानो। दा बुंनो थाङोब्ला नै जोंनि बे ओनसोलफोरावहाय बा जोंनि गामि ओनसोलाव दा ओ गोबां खम रोखोमै दा ओ दामजुफोरखौ लानानै जोङो मोसानायखौ नुनो मोन्दों। जोङो बुंनो थाङोब्ला जों जेब्ला उन्दै उन्दै सममोन बे समावहाय गोबां रोखोमनि दामजु जिखिनि रंजालि बैसागुआव जोङो माखासे दामजुफोर लायो। जेरै खाम, जथा, सेरजा बेफोरबायदि जों लानानै रंजानायखौ जों नुनो मोनदोंमोन नाथाय नै नोंथां दानि जुगावहाय बा दानि नै जोंनि सोलावहाय बेफोरबायदिनो दामजुफोर फोराव गुबुन रावखौबो बिदि लानानै रंजानायखौ जों आं नुनो मोनाखै आरो नोंथां। बुंनो थाङोब्ला बे खाम आरो बे खरखा होननानै बुङो दे नोंथां औवाजों बानायनाय खरखाया अ बे मोननै बेसादखौल' लानानै रंजानायखौ आं नुनो मोन्दों आरो। बिदि बिदि रंजानाय बुंनो थाङोब्ला दानि मानसिफोरा बेफोरजों सोमोन्दो गैलिया नोंथां आरो नै जोंनि ओनसोलावहाय नोंथां बुंनो थाङोब्ला बिदि दा माखासे बिगियानारि आरोंदाफोर ओंखारदों ना दामजुफोर माखासे बे ओम ओम आ मा होनो जेबो देखफोरा
औ औ औ
एफोरखौ लानानैसो मालाय गोदान गोदान मे थाइ रोजाबनाय बेफोरखौ लानानैसो मोसानायखौ आं नुनो मोन्दों। गोदोनि बायदि खुगा मेथाइफोरजों रंजानायखौ नुनो मोनला। दा नै बे गोदान गोदान गोदान ओ भिडिअ'फोर ओंखारनाय बा बर' मेथाइ ओंखारनायनि बे ओ देकफोराव दामनाय बेफोरखौसो जोङो बुं बक्सफोराव दामनानैसो जों मोसानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो। अ बुंनो थाङोब्ला नों नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोर बायदि दाबो रंजायो नामा बक्स
औ जोंनिथिं माने जों जोंनि ओनसोलाव बिदि बक्स एबा गोदान मेथाइ बेफोर खौ लानानै माने मोसानो होआ ओंखारनो होआ आरो जोंनि थिं माने नोङो मोसानोबा नाथाय रंजानोबाथाय। नों गावनो खाम, सिफुं, जथा, बि फोरखौ लानानै एबा खुगा मेथाइ लानानैसो रोजाबनो नांगोन होमबासो माने। ओ ओंखारनो होयो एबा मोसानो होयो आरोना ना बिदि दा जेरै गोदान मुगानि ओंखारनाय ओ मेथाइ एबा थेब बेफोरखौ लानानै मोसानो होआ आरो जेरै खरखा खाम, सिफुं जेरै बेफोरखौ लाना मोसानाय। जायो आरो जोंनि ओनसोलाव आं माने दासिमबो बिदि नुफेराखै आरो ओ गथ' उन्दैफोरा फोराबो जेरै गथ' उन्दैफोर मोसायो नालाय बिसोर माने फिसाद्राय नालाय बिसोर थ' खाम सिफुंखौ लानो हाया जाहैबाय बिसोरो खरखा ओ खरखा होनो नालाय बे औवानि बानायनाया औ बेखौ लानानै गावसोर खुगा मेथाइ खनना रोजाबना एबा खननानै मोसायो आरो ओमफाय जेरै सेंग्रा सिख्लाफोराबो मोनसे थरं ओंखारो बिसोरबो खाम सिफुं लानानैसो मोसाथारनांगौ आरो बिदि बक्सफोर एबा टेपफोरखौ लाना मोसानो मोना आरो जोंनिथिं
जोबोद मोजां नोंथां नोंथांनि ओनसोलाव बे बेफोरबायदिया दासिमबो जि दङ बे खाम जथा सिफुंखौ लानानै जि रंजायो बेफोरो बेराद जोबोद मोजां जां आरो आंनि बायदिब्ला बिफोर दामजु फोरखौ लानानैसो रंजालि बैसागु औ रंजानांगौ
औ बयबो बोसोरनि खेबसे ओंखार नांगौ आरो
औ अब्लासो जोंनि बे दामजुफोरा गोमालांनो हमा, खुगा मेथाइफोरा खुगा खुगा सो थैलांबाय थागोन मा होनबा जेलै उन जोलैफोर जुदि फै फैनायफोरा दा जौगाफुबोनाय उन जोलैफोराबो इउनाव बिसोरबो नैब जोंनिफ्रा, गोदोर गोदोर ओ बोराइ बेन्थफोरनिफ्राय खुगा खुगा मेथाइफोरा गोमालांनाय नङा बिसोरबो लागोन नङा होमबा,
नंगौ नंगौ
बेफोर बेफोर थाब थानाया मोजां आरो साबसिन रंजालि बैसागुखौ बाहायनाया,
औ बेफोरजों माने गोसोफोरखौ एसे माने मोजां मोनो आरो रंजाखांनायबो मोनो बेफोर खोनाबा जों जेनेबा खाम, एबा हारमनियाम, बुं बेफोरखौ खोनानो गोसोनो दुंखायो नङा होमबा ओ जाय फ्रा माने मोसानो गोसो जाया बिसोर, बोमाने मोसानो गोसो दुंखाङो आरो औ माने जोंनि बर'फोरा दाबो माने हायोबा बेफोरखौनो बाहायनांगौ आरो मोसानायफोराव नङाबाथ' सानसे समाव माने जोंनि हारिनि ओ बुस्थुफोरा एबा आइजो फोरा बिदिनो लासै लासै बिदिनो गोमालांगोन आरो दा जे रै नोंसोरनि ओनसोलावनो लाया बि, बिदिनो लासै लासैनो ओ गोमालांगोन आरो जेराव, बो नङा होमबा
हा
सैथो खोथा नोंथां
औ औ औ औ औ आं जेरै बुंनो सानो, जोंनि जेन बा ओनसोलाव एबा जोंनि गामियाव ओ खेराइ दंमोन मोनसे समाव जों ओन्दै ओन्दैबा जोंनो मोसानो मोननाय खेराइ दंमोन जेनबा खाम सि फुं लानानै ओ गुबुन गामिया, जेनबा ओ फोरबो बा फोरबो फोराव लिंहरोमोन जोंखौ मोसानो नाथाय दिनै गोमाल गोमानानै थांबाय बे खेराइ हान्जा फोरा बेफोरखौ नुनानै माने जोबोद दुखु नाङो आरो गोसोआ
नंगौ दे नों अब्ला नोंथां समाबो जाबाय नोंथांनोंमोननि फ्राय जि ओनसोलाव जिखिनि आं दासिमबो दङ बेखौ रंजानाय बाजानायनि जिथु दामजुफोरखौ लानानै मोसानाय बेखौ खोनानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिसिम आरो मिथियैखौ मिथिनायनि थाखाय मिथिहोनायनि थाखाय नोंथांखौ रोजा रोजा आंनिफ्राय साबायखर नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय नों थां